खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम आंनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
औ नोंथां आं बर'नि बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो कल खालामदोंमोन।
जोबोद मोजां नोंथां हागोन हागोन। बिदिब्ला नोंथाङा फोरमाय एसे
उम बर' बैसागुखौ बा मोननै बाहागोआव राननो हायो जेनेबा मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु आरो मोसौ बैसागु सानाव मोसौखौ रग बियादि गैयि मोजां मुस्रि आरो एरनाय खौ हास्थायनानै मोसौखौ जेनेबा फुजिनाय बायदि खालामो आरो। मानसिनि बैसागुआव मानसि एबा जिब जुनारनि सुथुर ओ जिबौनि जोलैखौ फोजोबनाय मोदाय फुजा ओ थैनानै थांनाय बाय बाहागो। ओ बंस'फोरखौ फुजिनाय थांनाय बोसोरखौ बिदाय होनाय गुरु आरो सिबिनां सुबुंखौ मान बावनाय अनलायनाय मोसानाय मेथाइ खनलायनाय आबादनि गाहामनि थाखाय आरो रोहो रोहो बांनाय हास्थायनायखौ फुजिनाय आरो बैसागुखौ बिदाय होनाय बेफोरखौ फालियो आरोना। मोसौखौ जेनेबा मोसौनि बैसागुआव माखासे नेमफोर फालिनाय जायो जेरैहाय बर'फोरा बि सत्र दाननि संक्रान्तिनि सानखौनो मोसौ बैसागो होननानै बुङो आरो। बे सानखालि बर'फोरा जेनेबा आरो असमियाफोरा मोसौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामो मोसौखौ दैमा एबा बिलोफ्राव लांनानै आरो। सिगां माइ जागो माइ जाग्रोनो होयो माने जिगाबफोरखौ जाग्रोनो होयो आरो। माफ्रामबो मोसौनि गं आरो आसुगुराव थाव गुबै बा थाव गोथां फुननानै होयो आरो ओंखाम दोनि हांगारखौ थाव गुबै लागायनानै बा इन्दि दालाय एबा बेबायदिनो औवा हासुंजों नो मोसौनि गासैबो मोदोमफ्राव फुथुखा फुथुखि जेनेबा ओहो थफा थफायै दाग बा फोथा फुननानै होयो आरो ना सानसे सिगांनो सुनानै लाखानाय लाव फान्थावनि मालाखौबो आखाइयाव लानानै मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै देग्लिथि बिफांजों बुज्राव बुज्राव थुखैनो लाङो आरो मोसौफोरखौ दिहुननानै सिगां बिगोमाया ओ माफा माफायै खुलुमो आरो मोसौफोरखौ मोसौखौ थुखैनो होननानै लांनाय लामायाव लाव फान्थावनि माला सुखानानै लानायनिफ्राय लाव फान्थावनि साखा हानायखौ ओ दिहुुननानै मोसौ फोरनि मोदोमाव खुबै खुबै मेथाइ खनो आरो जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खेथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बारि खनायाव एम्बु बंगला बेबायदि जा गेदेर जांगिला बे मेथाइखौ रोजाबो आरो ओमफ्राय ओ हाल एवनो मोजां मोसौ हालुवा गाइखेर मोनजानो आरो मोसौनि जोलैखौ एरहोनो मोसौ बिमा फिसिनायनि गोनांथिया गोदो सम ओ समाजनि मानसियाल' नङा ओ नैजि नैजिजौ मायथाइनि गोदान सुबुं समाजावबोन सानबोयो आरो मोसौ थुखैनो ओ गलिनिफ्राय दिहुनलांनायनि उनाव गोबोरखिखौ गारनानै गलिखौ फुजो ओ फोसाबस्राङो आरो गोजाम फाराग फागाफोरखौ सोलायनानै गोदान फागा गोदान फागाजों मोसौखौ खाफिनो आरो मोना बेलियाव बैसागुनि अनगायै गुबुन दिनाव बो मोसौखौ गलिनिफ्राय ओ हुरुननानै गुमनो लांनायनि समाव फुं समावनो गलिनि गोबोरखिफोरखौ गारनानै गलिखौ फोसाबस्राङो आरो बेबायदिनो नङाब्ला लायनो फोथाराव ओ गुमनाया ओ गुमनाय मोसौफ्रा उदै बुङा होननानै फोथायनाय दंमोन आरो आरो ओ मानसि बैसागुआवबो गोदान बोसोरनि गिबि सानाव ओ ओ आन्द्रो आन्द्रो फुङावनो आरो खेराइ फुजानि सथ्रालि देंखोनि सिफुं दामनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो आरो बर'फोरनि बायदिब्ला सिफुंनि सथ्रारि देंखोजों मानसि एबा जिबनि देरसिन सुथुर जिबौनि बिन्दोआ गला जायो होनना फोथायनाय दं आरो गोदान बोसोरनि गिबि साननि फुङाव ओ गुदि धहोरोमारि बर'फोरा ओ संग्रा खावग्रा हानि दोफोरखौ गारगा गारगार हरो आरो जायगा लानानै मोसौ थुखैनाय सानखालिबो गारहरनो न'खरनि मानसिफ्रा गोथार जानानै न' बां लिरस्रांनानै सिथ्लानि बाथौसालियाव न'खर मोदाइ बाथौ बोराय महाराजा आरो आइ खामाय खा खौ आइ खामायखानो फुजा होनाय बेफोरखौ फालियो आरो फुजानि मन्थ्र आरो बोरलि बावनायफ्राव जेनेबा न' गोदान लानायाव फुजा होनाय बायदिनो जायो आरो बोराइ बाथौ महाराजानो फुजा होखांनायनि उनाव बे सिथ्लानिनो ओ खोलाथिं न'नि थैना थांनाय ओ आजै आजौनि थाखाय फुजा होनाय बेखौबो फालिनाय जायो। ओ बिमा बिफानि उम बोसोरारि सारादु होनाय होननानैबो जेनेबा बुंजासै आरो बेखौ फुजायाव गोथैफोरनो आस फुनहोनो थाखाय थालिर बिलाइ बनाय जायो आरो बे बेयाव जना जरानै गय फाथै होनाय। बेखौ फालियो आरो। गोथैफोरनो जौ बिदै दाउ बेदर एवनाय जेनेबा फिथाइ फिथा बायदि बाउनायनि अनगायैबो गोथैफोरा गोदो गोथां समाव मा मुवाखौ जानो मोजां मोनोमोन बेफोरखौ बावफानाय जायो आरो। खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां।
जेनेबा फुजानि मन्थ्र रायसंनाय खामानिफोरखौ गामिनिनो गोरों गोरा मानसिफोरा नो मावहोनाय जायो आरो मन्थ्रजों थैना थांनाय आगुनि बंस'नि मानसिफोरखौ रायसंनाय जायो जाहाथे बिसोरनि बंस'फोरखौ बंस'फोरखौ आरो अरायबो अननाय नोजोर नायहरनाय नायहरबाय थायो अननायजों जेनेबा नायहरबाय थायो आरो। बिसोरनि थामिनबा गोथैफोरनि न'खराव सुख सान्थि लाखियो लाखिनो माइ दै आबादफ्रा जाहाथे नोस्थ' जाया बिनि हेफाजाब मोनो आर'ज गाबनानै न'खरनि बिमा बिफा गथ' गथाय फिसा फिसौ बयबो खुलुमस्रांनानै फुजियो आरो। खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय जाथ'सिगोन ना नोंथां समाबो जाबाय।
औ।
नोंथां।
औ।
दा आङो नोंथांनो भारतनि सुबुं देहानि सोमोन्दै सावरायनो आखायाव लादों।
औ नोंथां।
भारतनि सुबुं देहा हिसाबै जोङो बुंनो थाङोब्ला भारतनि सुबुंफोरनि बिसोरनि देहा सावस्रियाव जिबायदि नुजानाय जेंना जेंगोना बेफोरनि सायावनो जोङो बुंनो नांगोन। देहायानो जोंनि सुबुंनि देरसिन धोन जोङो देहाखौ जुदि जोथोन लाखियाब्ला जोङो गुबुन गुबुन खामानि दामानि आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव जोङो एसेबो जौगानो हाया जायो बेनिखायनो जोङो देहाखौ जोथोन लानाय एबा देहाखौ दाफुंनानै लानाय बेयो जोबोद गोनांथार। दङ भारतारि सुबुं देहानि बिथिङाव जोङो बुंनो थाङोब्ला भारतारि सुबुं देहायाव जोङो गोबां बेले बेजेखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला गोबां सुबुंफ्रानो देहाखौ जोथोन लाखिनायनि सोमोन्दै मिथिया बांसिन सुबुंफ्रानो सुफुंसार आदार एबा समानथाइ आदारनि सोमोन्दै एसेबो गियान गैया बिसोरो जि आदारखौ मोनबाय थायो बे एयारपर्टनो सानफ्रोमबो जाबाय थानायखौ बेखौ नुनो मोनो। आरो खायसे सुबुंफोरा माखासे रांखावरिखौ दोनथुमनायनि थाखाय बेखौ बाहायबाङा बेफोरनि जाउोनाव माखासे आदारनि आंखालाव स सावस्रिनि माखासे बेराम आजारफोर जेरै आंखाल जा बेरामफोरखौ नुनो मोनो खायसे खायसे सुबुंफ्रा माखासे मैगं थाइगंखौ जाया आरो खायसेया ना बेदरखौ जाया आरो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन सोरबा सोरबा फिथाइ सामथायाइ बेफोरबायदिनो आदारफोरखौ एसेबो मोजां मोना बेफोराव सावस्रियाव एबा देहायाव माखासे आदारनि आंखालथि नुजानो मोनो जेरै सासे सुबुङा समानथाइ आदारखौ जायाब्ला बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आंखाल जा बेरामफोर नुनो मोनो एबा जायो बेफोरो आंखाल ज बेरामफोरा जाबाय ओ गोलोनदि बेनिफ्राय बेबायदिनो फेलेग्रा होननाय आरो माखासे मेगननि बेराम बेफोरबादि बेरामफोर आरो हाथायाव जानाय मोनसे मुंदांखा बेराम स्कार्बि बेफोरबायदिनो आइरननि आंखालाव जायो। ओ माखासे बेरामफोर बेफोर बेरामफोरा गुबुन गुबुन जिबसाजों जाया नोंथां बेफोर बेरामफोरा आदारनि बे गोनांथार सफुंसार आदारनि आंखालावनो जायो। आदारहाा मोनबा गाहाय दाफुंग्राफोर थायो बेफोर दाफुंग्राया प्रटिन कार्ब'हाइद्रेट भिटामिन खनि संख्रि आरो मेजेम बेफोर गाहाय सफुंसार मुवाफ्रा आदाराव थायाब्लानो जोङो समानथाइ आदारखौ मोनजानाय जाया। जाहोनाव जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बेरामफोर जायो। भारतनि सुबुं देहा हिसाबै भारतारि सुबुंफोरा बैफोरनि सोमोन्दै एसेबो साननो लाया आरो धोरोमारि हिसाबैबो माखासे सुबुंफोरा गुबुन गुबुन ओ आदारफोरखौ जाया। गोबाव गोबाव समहालागै मोनसे आदारखौ मोनजायै बेफोरबायाददि नेमखान्थिफोर दं बेफोरनि जाउनाव आदारनि आंखाल नुजायो। आरो खायसे सुबुंफ्रा बेफोरखौ जाया बेनि अनगायैबो गुबुन ओ गुबुन गुबुन मावगिरि सुबुंफोरा एबा खामानि मावग्रा मानसिफोरा फेग्रा मुवासो बांसिन बाहायो बिसोरो आदार जानायनि सोलाय फेग्रा मुवा बाहायनानैनो गावसिनि गोसो गोजोन होयो आरो बेबायदिनो बेखौ सानसे थालाख बेबायदि खामानि मावो जेरै माखासे गानजा आरो बिरि थसेजोंनो खायसे खायसे ओ खामानि मावग्रा मानसिफोरा सानसेनि सम समखौ बारहोयो आरो बेबायदिनो खामानि मावनायखौ गोसो होयो बिसोरो। ओरैबायदि सानसेयाव मोजां रोखोमनि आदार जाया जेबो
दैखौबो मोजाङै लोङा बेफोरनि जाउनाव बिसोरनि देहा सावस्रिया जोबोद रानथें थें बेबायाददि जालाङो जाउनाव बिसोरनियाव आइरननि आंखालाव देहा महर मुस्रिया जोबोद गाज्रि जालाङो। बेफोरनि अनगायैबो जोंनि भारताव साखोन- सिखोन सिखोना गैयाखौनो बुंजागोन मानो होनोब्ला गुबुन गुबुन जाग्रा आदारखौ जेबो साखोन सिखोन लाया आरो माखासे आदाराव माखासे नाङि मुवा बेसाद एबा रासायनारि मुवाफोर होयो जायफोर देहा सावस्रिनि थाखाय जोबोद गाज्रि नोंथां बेफोर बायदिनि थाखायनो जोंनि भारतआरारि सुबुं देहाया जोबोद गाज्रियाव थांदों। आरो साखोन सिखोननि बेलायावबो एसेबो जोथोन लाया। गोबां सुबुंफोरनियावनो नांगौ रोखोमनि फायखाना एबा लेट्रिक गैया बेफोरनि जाउनाव बिसोरो बायदि रोखोमनि बेरामफोर जों सन्देर जानो गोनां जायो।